खोना औ। खोनादों नोंथांङा दा मा खामबाय दं।
आंथ' दा ओरैनो जना दं आरो।
औ नोंथांङा ओरैनो दंब्ला आं नोंथांनियाव मोनसे। आयदानि सायाव सावरायनो होननासो फन खालामजादोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां औ दा जोंङो जेरै गाननाय जोमनाय जेरै दानाय - लुनाय बेफोरनि बागै सावरायनो होननानै आं नोंथांनिाव फन खालामदों नोंथांङा जा एसे रोंगौथि दं जेरै गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय बर'नि जेरै हारिमु बेफोरनि सायाव जा रोंगौथि दं नोंथांङा एसे एसे जेरै मेथाइ रोजाबनाय ए बा दामग्रा देग्रा बिसोरनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ - औ नोंथां जोंनियाथ' जोंनि बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो दानाय लुनायफोराव जोबोर रोंगौ, ओ बर'फोरा लाथा एम्फौ बेखौ गोदोनिफ्रायनो फिसिबोयो जों जोंङो लाथा एम्फौनि फिथोबनिफ्रायनो जोंङो खुन्दुं बानायो आरोना
औ,
बे खौ जोंङो गिबियावनो मोजाङै लाथा एम्फौनि फिथोबखौ बासिनानै लाग्रोयो बेनि उनाव जों बेखौ ओ आखाइजों ओ, आखाइजों माबानानै खुन्दुंखौ बानायो आरो ओ बे खौ जोङो ओइ सि दानायखौ जोङो ओ गिबियाव खुन्दुंखौ सोंग्रोना सों होनानै बेखौ ओ जोङो मोजाङै माबानानै लागोन ओ बासिनानै लाग्रोयो बेनि उनाव जों बेखौ हिसानसालियाव ओ बेखौ जोंनि उनाव हिसानसालियाव लानानै दायो बेबादिनो जोंनि बर'फोरा सिखौ दायो आरोना। जोंनि बर'फोरनियाव ओ बायदि रोखोमनि आगर दं जेरै ओ फारौ मेगन दिंखिया ओ
औ,
दिंखिया बिलाइ बायदि बायदि नोंथाङाबो बर'फोरनि ओ दामनाय देनायनि सायाव एसे बुंन हांगोन,
औ दामनाय देनाय जेरै जोंनि गाननाय जोमनाय आं बर' फोरनि हारिमु बा मेथाइ रोजाबनाय दामग्राफोरनि सायाव एसे फोरमायनाहोनोसै आरो ना होनबा नोंथां। जेरै जोंनिया बर' आइजो एबा हिन्जावफोरा जोंना सि जोम दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाख नङा होमबा?
औ औ,
बर'फोरनि समाजाव जोंनिया साफ्रोमबोनि न'खरावनो खमैबो जरासे हिसानसालिखौ जों नुनो मोनखाथारो नङा होमबा औ बर' आइजोफोरा दख'ना दख'ना आर'नाइ जेरै, रेगे रेगां गां फालि सान साद्रि, आरि आ दायो। आरो बर' आइजोफोरनि सि जोमफोर जि जोमफोराव एरखांनाय आगरफोरा जाबाय जेरै, दावथु आगर आरो फारेव मेगन गु मुफुर आफा दाावराय मोख्रेब थाइगिर बिबार हाजो आगर आरि आर'नाइ आर'नाइखौ बर'फ्रा मान बावनाय आरो सिबिनाय नेरसोन महरै बाहायो आरोना बेनि अनगायैबो जोंना बर'फोरा जेरै मेथाइ रोज रोजाबनाय दामग्रा देग्रा बर'फोरा गावनि आंगो मोसानाय मेथाइ रोजाबनाय बा दामग्रा देग्रा दागजु दामजु दङ आरो ना नोंथां जोंनाथ' दामग्रा देग्रा आगजुफोर दोंखायो नालाय बरफोरनिया औ गोदोनिफ्रायनो बर'फोरनि गेजेराव थानाय मोनसे मोसानाय आरो रोजाबनाय दामनाय देनाय रिगुं दाम दामसा महर महरगिरिफोरनि बागै जोङो सावरायनायखौ खोनानो मोनबोखादों।
औ औ,
औ बर'फोरनि गाहाय मेथाइ सिगाङाव होनाय रोखोमै जोङो मोनथाम बाहागोआव राननो हायो।
औ औ
बागाव रानो जोङो जेरै आर'ज मेथाइ, खुगा मेथाइ, आरो गोदान मेथाइ न ङा होनबा! औ आं दा आर'ज मेथाइखौनो एसे फोरमायनि आर'ज मेथाइआ जाबाय जोंनिया खेरायाव खेरायाव आर'ज मोन्थोर मोन्थोर रायसननाय देमग्लाय मेथाइ, बैदासि मेथाइ, आरो दाहानि मेथाइ खुगा मेथाइफोराबो जाबाय जोंनिया जेरै- बैसागु मेथाइ एबा हाबा मेथाइ आरो ग'थ बुरखायनाय, मेथाइ बखालि मेथाइ आरि बायदि बायदि आरो जोंनिया गोदान मेथाइफोरा जाबाय दासान्दि गोदान देंखोजों रोजाबनाय मेथाइ फावथिनाय सावथुननि मेथाइ आरो बेफोर आयदाया जोंख देंखो खभां आरो आदब खान्थिजों आबुं आरोना जोंनिया
औ औ
आरो जोंनिया बर'निया मोसानायाबो मोननै रोखोमनि आरोना गोजाम मोसानाय आरो जोंनिया गोदान मोसानाय होनलाय। खेराइ मोसानाय आरो बैसागु मोसानाय आरो मोसानाय हाबा जेवलाफोरनि मोसानायफोरा जोंनिया गोजाम बर' मोसानाय आरोना। आरो बागुरुम्बा, बारदै सिख्ला, दाावस्रि देलाय मोसानाय खेराइफोरनि आदबै दाजानाय सुबुं मोसानायफोरा जोंनिया गोदान मोसानायनि खान्थिजों दाजानाय आरोना नोंथां ।बागुरुम्बा आरो बारदै सि ख्लाया जोंना भारत हादोरावल नङा दुलाराय बुहुमावनो गोसारनाय मोनसे बर' हारिनि भारत बरनि हारिमायारि मोसानाय आरो ना।
औ औ
आरो बरफोरनि गाहाय दामग्रा देग्रा दामजुफोरा जाबाय जेरै - जोंना खाम, सिफुं जथा, सेरजा आरो गंगोना आरो बेनि अनगायैबो जोंना गोबां जेरै जोङो दामो आरोना। बेफोरखौ दामनानैनो जों रंजायो जेरै जोंनिया हबा हमना ला जोंनिया जेरै बैसागु आरो बैसागुआव जोंनिया जेरै- गोबां जोङो जोंनि हारिमायारि द्रेस जेरै आरनाइ दा बेनि अनगायैबो जोंनिया आरनाइ फालि आरनाइ गस्ला आरो आरनाइ गामसा बेफोरखौ गानना जों ओंखारो नङा होमबा जोंनि गाननाय नायनि बागै जों दा सावरायदों। जोंनियाथ गाननाय जोमनाया बेनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनाय दं बर' फोरनि अनगायैबो जै जोंनि गाननाय जोमनाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि दानिया जोंनिया दानिया दारिमिनावनो गोबां जोंनिया गानग्रा जोमग्राखौ दिहुननायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा! औ जोंनिया जेरै- जों दा बुंनो थांङोब्ला जोंनिया जोंनि खाल खुसियावनो काल खुसियाव जोंनिया गोबां सि दानाय आइजो बर' आइजोफोरा गोबां सि दाहैनो थाहैनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा! बेहाय जोंनियाव बेनिफ्रायबो जोङो फोरनिफ्राय गोबां बेफोर गिदिर गोेदिर दारिमिननिफ्राय जोंना गोजान गोजानाव दैथाय हरो आरो ना माबाफोरखौ जेनेबा मा होनोमोन जोंनि गाननाय जोमनाय सिफोरखौ गोबां गोजान गोजान जायगायाव दैथायहरो। बेफोरखौ जोंनि जोंनि जेनेबा बर' हारिनि ड्रेस दानिया गोबां हारिनि मानसिफोराबो जोंनि बरनि ड्रेसखौ मोजां नुग्रा जादों आरो ना। जाय जायनि जाहोनाव बर मानसिफोरनि द्रेसफोरखौबो गुबुन मानसिफोराबो गोबां बायनो हमदों औ बेनि अनगायैबो जोंना जेरै न' न'आव बानायनाय सि जोमफोरखौबो थ जोंनिया बुंनो नाङि गोबां बा न' न'निफ्रायनो जोंनिया गोबां मानसिया बायना लांफैनाय जादों मानो होनबा जोंनिया बर' हारिनि गाननाय जोमनायखौ जोंना जोबाद समायना नुखाङो नङा होमबा औ औ बिदिनो आरोना जोंनिया आरो दानिया थ' बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनि सि जोमखौबो जोङो जेरै ससियेल मिडिया एबा अनलाइन प्लेट फ्रमनिफ्रायबो बायनानै लानो हाग्रा जाबाय दानिया जोंनिया जोंनि सस सियेल मिडियानिफ्राय जोहै जोंना दा जेरै जोंना फ्लिपकार्ट बेफोर निफाय जोंहा मिस' बेफोरनिफ्रायबो जों अनलाइन खालामना मोनो आरोना जेरै आर'नाइफोरखौ नङा होमबा औ जेरै जोङो न' जोङो गुबुन जायगायाव थांनो दरखार गैलिया जों न'आव थानानै दानिया मबेलनि हेफाजाबाव जों न' न'सिम बिहरनो हायो आरोना।
औ औ ओ।
नोंथाङाबो बिदिनो गाननाय जोमनाय बर'नि हारिमु दामग्रा देग्रानि सायाव मायबा फोर रोंगौथि दंबावोबा एसे फोरमायबावनो हागोन नामा?
औ औ जोंनियाथ' ओ बर'फोरनि गाहाय मोसानाय खेराइ बेवहाय जोङो बर' आइजोफोरखौ मोसानायखौ नुनो मोनो ओ बेवहाय जो बर' आइजोफोरा ओ दख'ना गानो। दख'ना गाननानै मोसायो जोंनिया ओ ओम बर'फोरनि गाहाय दामग्रा देग्रा खाम सिफुं ओ ज'था बेफोरखौ ओ बे खेराइ मोसानायाव ओ खेराइ मोसानायाव जोंनिया दामग्रा देग्रा महरै बाहायो जों खेराइ मोसानायाव ओ दाहाल थुंग्रि बायदि बर'फोरनि ओ गोदोनि ओ सिनायथिनि सिनायथि महरै लानानै ओ बे खेराइखौ मोसायो। गुरुम्बा मोसानाय बागुरुम्बा मोसानायावबो ओ बर'फोरा ओ खाम सिफुं ज'था सेरजा ग्रोम ग्रोम दामनानै मोसायो बे बागुरुमबा मोसानाया बर'नि गोदोनिनो मोनस मोसानाय ओ बे बागुरुम्बा मोसानायखौ बर'फोरा जोबोर गोसो गुदुङै मोसायो बेवहाय ओ बर' आइजोफोर बर' आइजोफोरा ओ मोसागिरि महरै मोस सायो आरो हौवाफोरखौ दामग्रा देग्रा म हरै बाहायो हौवाफोरा बेवहाय ओ गामसा ओ आर'नाइ गामसा आर'नाइ फालि ओ आर'नाइ गस्ला बायदि गाननानै खाम सिफुं ज'था सेरजाखौ दामो ओ बर' आइजोफोराबो दख'ना ओ आर'नाइ फालिखौ जान्जियाव खाफ्रानानै ओ गोदानै गोदोनायाव फालि लानानै बे बागुरुम्बाफोर मो सानायखौ ओ मोसायो बेबादिनो ओ बर'फोरा बागुरुम्बा मोसानायखौ मोसायो।
उम
नोंथाङाबो ओ ओ नोंथाङा खेराइ मोसानायनि सायाव एसे ओ रोंगौथि दंब्ला बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन जोंनिया खेराइ मोसानाय जायखौ जोङो दौदिनि मोसानायबो होनना बु जोंनिया खेराइ मोसानाया जाबाय गोबां रोखोमनि खेराइ मोसानाय दं जेरै जोंनिया दाहाल थुंग्रि लानानै मोसानाय आरो आंहा खेराइनि बागै थ एसेबां रोंगौथि गैया बेनिखायनो आङो खेराइ खौ बेफोरखौल मिथिगौ जेरै जोंना दाहाल थुंग्रि लाना मोसायो आरो जोंना गोबां सुबुङनो मोसाफायो जेरै खेरायाव जोंना जेनेबा मोनसे जोबोद समायना जेनेबा गासैबो जोबोद समायनायै जोबोद समान समानै मोनसे जेनेबा मोन स्टेप बाय स्टेप जोंनिया मोजाङै मोसानायखौ जों नुनो मोनो जायनि जाहोनाव जोंनिया गोबां मानसिफोरा नायनानै जोबोद मोजां दानियाथ' जोंनिया फुजा फांसनफोर जाबाबो जोंनि खेरा मोसानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। औ बिदिनो आरोना आं नि बेनि बागै आंहा बेसेबां रोंगौथि गैया नालाय आं जा मिथिगौ बेखौनो फोरमायबाय आरो नोंथाङाबो जा मिथिगौ नोंथांनिफ्राय बेबायदिखौ मिथिनो गोजोननाय मोनबाय। दे होमबान' नोंथां जोंना समावबो थौबाय। दे